अ
खुलुमबाय नोंथां।
अ अ खुलुमबाय नोंथां गोजोनहर
औ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोननानैनि गाहाम हामलायखौ बाहररनाय थाखायाबाय नोंथां। हम औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय। आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा आङो दान्दिसे सम होनो हागोन नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां हागोन।
औ अब्ला ओ आं फोरमायनो नाजाया बेनोदि ओ जोंनि जि बर'फोरनि जि आबादनि सायाव एसे मा मा आबाद मावो बे बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायहो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
औ बाथ्रायाव सावरायनो होनायनि थाखाय दा आबाद होनना बुङोब्ला जों बर'फोरनि मावनाय औ। बहुत मावनाय
औ।
बुंगनो आांगोन जे माइ आबाद बुंगनांसिगोन
न'
माने माइानो बयनिसिमबो गिबिसिन होनना बुंनांगोन आरो जाय गिबियावनो जायगा मोनो जायखौ जों जायखौ मावनानै जों जानानै गोदोनिफ्राय दिनैसिम माने थांनानै दं
औ थारैनो।
माइ गैयाबा जोंहा जेबो गैयाखै होनना बुंनांगोन। जायखौ जों मावनानै दिनैसिम जानानै थांनानै दं लोगोसेनो जों सुबुंफोरनि माने रांखान्थि बेलायावबो हेफाजाब होबाय दं‌ माइ आबाद। बे माइ आबादा बेनो आरो लोगोसेनो आरो बुंबावनांगोन जे जों बर'फोरा गोदो गोदो गिबि जेब्ला जोंनि आसामाव फैग्रोदोंमोन हा जेब्ला आसामाव फैग्रोदोंमोन बै समनिफ्रायनो माने नांगोलजों माने मोसौ फिसिनानै नांगोलजों आबाद मावग्रोदोंमोन होनना जों जारिमिननिफ्राय मोनथिनो मोन्दों नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ थारैनो माने जारिमिननि मिथिनो मोनदों आरो सोर सुबुङा माने गिबिसिनै सोर हारिया माने आबाद मावनाय आसामाव माने जों बर'फोरा आरो। जों बर'फोरनि बेलायाव माने माइ आबादखौ माने गिबियै नांगोलजों मोसौजों हालेवनानै माने मावग्रोदोंमोन आरो जों बर'फोरा
औ नंगौ थारै
सो गासै बे जोंनि आसामनि गेजेरावनो माने माइ आबाद मावनाया जागायजेनदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो नोंथां। बिनि उनावहाय माइजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै आबाद होनना बुंबा जों बर'फोरा बेसर दुन्दिया दुन्दियाानो दुन्दिया होनना बुंङो नोंथां?
नंगौ
अ दुन्दिया आरो बाव नुनो मोनगोन तिसि दिसिना मानबावो नोंथां काला सबाय मेसें बोथोराव फोनाय बेफोर आरो बेनि उनाव नोंथाङा मोनबावगोन आरो इन मागा बेफोरखौबो थाव जाथि बुस्थुफोरखौबो मेसें बोथोराव माने गोबांखौनो गोबां मावनाय नुयो आरो लोगोसेनो नैबे दैज्लां समावबो दा माइ आबादजोंनो लोगोसे जों मावनायखौ नुनो मोनबावो मैगं थाइगं मैगं थाइगंनि बेलायाव लाव बा लाव लावा लावा नोथां लावआथ' गोबां जतनि लाव दङ बे लावफोरखौ माने मावनाय नुयो आरो
भिन्दि जायखौ जों मैथा सिख्ला होनना बुङो लोगोसेनो प तल ह खुमब्रा आरोबाव गोबां जिंखा आरोबाव बिदिनो गोबां रोखोम। समनि नैबे दैज्लां बे दैज्लां समावबो जों बर'खौ मावनानै थांनानै थांना थायखौ नुनो मोनो आरो माने गावनि बे गावनि बारियावनो बा गावनि बारियावनो माने गोथां मैगं थाइगंखौ माने खालामनानै लोगोसे माइ आबादबो मावनानै बेजोंनो माने मैगं थाइगं बायालासिनो माने गोबांखौनो जों सोलिलायनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ
लोगोसेयैनो आरोबाव नुनो मोनबावदो माने बेफोरखौनो जों आरोबाव ओ बेफार खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो जों बर'फोरनि बेलायाव माने बेफोरबादि माने औ गाय बेफोरबायादि माने मैगं थाइगं गायनायजों लोगोसे
औ
उम बे माइ आबाद मावनायनि माने जों ओरैनो जना थायाखै आरो जोंनि सुबुंफोरा माने आथिखालाव बिनिखायनो आं बुंगोन माने गोबां दावगाबाय आरो हो नोंथां गोबां दावगाबाय माने आबाद आबादावनो होन आरो गोबां बायदि बायदि दानाय लुनाय खामानियानो होन गोबां फरायनाय लिररनाय खामानिखौनो होन आरो बेनिखायनो गोजौ गोबां गोजौ गोजौ जांख्ला दंङ' होननानै सानो आरो जोंनि बर'फोरखौ दिनैनि बेलायाव नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ आबाद आबाद हिसाबैथ' बुंबावोबा जोंङो ओ दा गोबाङानो गोबां आबाद मावनायखो नुनो मोनो बे माइ आबादखौ मावबाय। ना नोंथां माइ आबादजों लोगोसे माइआथ' गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि माइ। बिथान दं जायखौ गोबांआनो गायो जोसा माइब्रा।
औ
लोगोसेनो रन्जितनो आरोबाव नांगोन उम आइजुम। बायसमुति आरो गोदान गोदान गोबां माइफोर फैबावदों। बेफोरखौबो नारसारि ना नार्सारि बायदि दखानफोरनिफ्राय लाबोनानै औ आरो न'फोराव थानाय बायदि थिग माइफोरखौ जोंनि सुबुंफोरखौ गोबां गायनाय नुसै आरो आरो गायनानै गोबां मुलाम्फाबो जानायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव माने जोंनि बर'फोरा गोबांङानो माइरं बा माइरं नि थाखाय गोबां आंखालाव गोगलैयोमोन आरो जेंनायाव गोलैयोमोन नाथाय आथिखालाव जेब्ला जों बर'फोरा दावगानो हमबाय मोजाङै आबादखौ मा रखम मावनांगो गोनोखो आदब जों मारै मावबा माबादि आबाद मोननो हागोन बेफोरबायदि आबादखौ गोनो खोजों मावनानै माने गोबां दावगानाय बा रां खामायनो हानाय आरो गावबा गाव सोलिनो हानाय ओ थावरिनो हानायखौ आं दिननि बेलायाव नुनानै गोजोननाय मोनो आरो ओंथां। बे आबादनि सायाव नोंथांङा बुंनायनायनि थाखाय आं सावरायनो थाखाय बेखिनिखौ आं नोंथां सावरायहरबाय लोगोसेनो नोंथांमोननि
औ
नोंथांङा आंजों एसे सावरायहरबा आं सो गोजोननाय मोनगोन।
औ नोंथांसिम जि नोंथाङा आबाद मावनायनि बागै गोबां बाथ्रा ना दा नोंथांङानो बुंनाय बायदि जा जोंनि जि नोंथांङा दहाय बुंलांबाय नंङा होमबा? जोंनि माइ आबादानो जोंनि गिबि एबा गाहाय आबाद। औ दा जों बुंनो थाङोब्ला बेखौ आथिखाल औ। जोंनि बर' हारि माहारिल' नङा गोबां माहारिफोराबो गायो। मानो होनबा बियो आसाम नांङैनो मुंदांखा जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ औ
गोबां बेखौ गाय आरो नोंथाङासो दानि बुंबावदोंमोन जि जोंहा गोबां रोखोमनि माइ दं। नङा होमबा नोंथां?
औ औ
उम उम दं। जेरै- जोंहा गिबियावदों जोंहा खरमा माइ। माइमा माइ औ औ ओ मासुरि औ औ बेनि उनाव दोङो माइब्रा। जोसा रन्जित आइजुम। बायदि गोबां आरो ना नोंथां आरो माइसालि माइ।
उम उम
औ आरो जोंहाथ' दा आथिखाल मुगायाव एबा जोंहा जि नार्सारि बेनिफ्रायथ' जोंहा गोबां गोदान गोदान माइ ओंखारदों नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ
जायहा जोहा गोबां गोबां नाम दं जेरै बंग बन्धु सत्तर पसततर बिदिनो गोबां दोंङो नंङा होमबा नोंथां आरो जोंङो नोंथांङासो दहय बुंदोंमोन नङा होमबा जे जोंनि आगोलनि जि दिनाव जोंहा ओ माइरंनि आंखाल नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
औ बेबो सैथो आरो आंनि मथेबा ओ गोदो माने जोंहा जि बर' सुबुंफोर बिथांमोना माने बिब्दि बेफार फालांगिनि थाखाय बिब्दि आबादफोरखौ मावामोन आरोना नोंथां। माने गावसोरनि जि जिउ खुंनायाव ओ जानो हानाय एबा सोलिनायाव नांनाय जानायखौल' मावोमोन आरो।
औ औ
नाथाय जोंहा ओ मोनसे खोन्दो थाय थायो नङा होनोमा नोंथां जेराव जा खोन्दो खोन्दो जोंहा थांनानै ओ एसे देरलाङो नङा होमबा नोंथां।
उम उम औ
बिबदिनो जोंहा देरै देरै एबा मोनथिनानै जोंहा गोबाङानो मोनथिबाय जे बिब्दि गोबां आबाद मावनानै जोंहा बेखौ फानोब्ला रां रुफा एबा
औ
जोंनो नांगौखिनि खरसाखौ मोनो बिब्दि होननानै दा गोबांङानो
औ जों रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो आरो माने सुफुंनो हायो आरो न'खराव नांनाय
औ औ बिदिनो आरो ना नोंथां।
उम उम
आरो जोंहा नोंथांङानो बुंलांनाय बायदि जोंहा माइ आबादल' नङा जोंहा गोबां आबाद दं। नोंथाङासो दहाय बुंलांजोबबाय नङा होमबा जेरै- मैगं आबादफोर बायदि। आरो बेफोरनि अनगाबबो जोंहा गुबुन गुबुन दंबावो जेरै जोंहा ओ गय आबाद
औ औ गया आबाद।
जायखौ जायखौ ओ औ आरो नारेंखल बायदियावबो जोंहा गोबां औ नंगौ
सेरना मा होन नोंथां?
औ खुसे
औ आथि-आथिखालावथ' गोबां मावनाय जादों औ।
जोंहा जुखामबो दों नङा होमबा नोंथां।
खोमबो दंबावो औ।
आ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जसे गय आबाद बेयाव जोंहा गोबां रां मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ। जायखौ जोंहा ओ गोबां लांदां जायगा एबा गुवार जायगायाव जों
औ गुवार जायगा गोजौ जायगा औ औ।
औ जेराव जोंहा गोबां मा मोनो रां मोनो। ओ ओ जुदि जेनेबा आं नोंथां नोंथांखौनो बुंसै आरोना आं
औ औ औ।
औ जुदि नोंथांनो जुदि ओ जि बिगाफोर गय दोंबा जि बिघा हानि गय। ओ नोंथाङा बोसोराव बा थाम लाख ब्रै लाख बायदि मोननोबो हायो आरो नोंथां।
औ औ औ खोनायो गोबांखौनो मोननाय।
औ नोंगौ नोंथां। आरो जोंहा ओ जि गयनि जि हा बे जुदि मोजां जायोब्ला जोंहा गोबां बिगानि हा गोबां बिगानि गय नांलाया नोंथां जोंहा खम बिगानि हायावबो जोंहा गोबां रां मोनो।
औ औ औ।
बिब्दियावबो जोंहा जोंनि जि बर' बर' हारियाबो गोबां जेनब बेफार फालांगि होनानै ओ गोबां दावहगादों आरो नोंथां।
औ बेफोरबादि आबाद मावनायखौ नुनो मोनबाय आरो जोंना होमबा नोंथां औ।
दा ओ आं नोंथांनो एसे फोरमायबावनोसै जि जोंहाथ' आवगोल जि जों जायखौ जि मैगं लाङो नङा नङा नोंथां जोंनिफ्राय जि बायहरना लाङो जायखौ जोङो फायखारि होनोना नोंथां
औ फायखारि औ।
औ बेखौ माने जों आवगायाव ओ जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ नुनो थाङामोन नंगौना नोंथां?
उम औ औ।
नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव जोङो गोबांखौनो जोंहा बर' माहारिफोरखौ नुनो मोनो। एबा जोंनि बर' हारिनिखौ नंगौना नोंथां? औ बेफोरोबो जानो होनब्ला जोंहा बिथांमोना बो गिबियाव गुबुनजोंसो बिदि बायस'नानै लांजोबो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ लाङो।
बिदिनो बिथांमोनाबो बिसोरनि आयदाखौनो लानानै गुबुननिफ्राय फिन बिब्दिनो बायख'फिननानै आरो गुबुन फिननाय बायदि आरोना नोंथां। बिदिनो मा फानै फानै बिथांमोना मोनसे आयदा मोनबाय जे बिब्दि फानना नै बिब्दि मोनदों बिब्दिनो आरो जेनबा
बिदिनो औ बिदिनो फालांगि खालामना गोजान गोजौ थाखोआव मोनहैनो हादों आरो जेरै गुवाहाटि चिटिफोर बायदियाव गोबां जोंनि बर'फोरखौ नुनो मोनसै आथिखालाव बेफार फालांगिखौ खालामना गोबां मुलाम्फा जानाय।
औ नंगौ नंगौ।
बिदि आरो नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा गोबां दावगालाङो। बिदियावबो जोंहा गोबां दावगानो हादों आरो नोंथां।
औ औ औ।